औ औ औ दों औ खोनादों दे ।
औ नाबे दङ ना ।
आं दा फ्रि दंबाय दे
औ आ बिदिब्ला औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों आङो फंनैसो आयदानि सायाव एबा फंसे आयदानि सायाव सावरायनायदोंमोन सावराय जागोनना?
सावराजागोन।
औ नोंथां ओ बिदि औ नोंथां आयदायानो जाहैबाय जे जोंना जा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि गोदो गोदायनिफ्रायनो नङा होमबा। बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हाग्रोगोन नामा नोंथां ।
फोरमायजागोन फोरमायनानै दे बर'नि ओंख्रि होनना बुङोबाथाय ना फार्स्टआवनो गिबियावनो जेनेबा अनला खारै दाउ बे फैग्रोयो आरोना ओमफ्राय औ नारजि बा बे नारजि ओंख्रि ओमफ्राय सबायजों दाउ बेफोर बेफोरनो आरोना बर'नि मेन ओंख्रि ना बुङोबा साम' सबायजों साम'। अ बेफोरनो आरो दा नोंथांनियाव आं जेनेबा ओ अनला खारै जेनेबा अनला खारैजों बर' हारिया जि ओ सोमोन्दो दं मोनसे बेनि बागै बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो एंगार हायै एबा जोबोद दानि समाव ओ बांसिन ओ माने गासिनिबो मिथिजाथावनाय एबा ओ जोंनि जा हटेल बायदिसिनायावबो बाहायनाय जोंनि जा दोरोङारि ओं ख्रि अनला ओंख्रि नङा होमबा दा अनला ओंख्रिनि अनायैबो जोंहानि ओंख्रि होनोब्ला जोंना बायदिसिना जेरैहाय ओ सबायाइजों साम' अनलाजों दाउ बा ओ बायदिसिना ओ जोंना जेनेबा ना गुबुन दङ बेनि गेजेरावनो जोंना जा ओ अनला जों दाउ बे जोंना बांसिन जेरावबो मिथिजानाय बा जोंनि मोन से दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा। दा बेखौ जोंनि ओनसोलाव ओ माबोरै सङो एबा मादो मादो जायो होनोब्ला गि बियाव बेखौ जोङो जोंनि दाउ बेदरजों जाजायो लोगो अमा जों जायो थाम'जोंबो जाजायो आरो जोंना जा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे एंगार हायि मोन से फिसिनाय एम्फौ ला था बेजोबो जों जाजायो आरो लोगोसेनो बिनि अनगायैबो जों ओ जा थाइगिरजों ना ओंखि जाजायो ना थाय बेदर जोङो बायदिसिना जेरैहाय लाइजों अनला फा ख्रि आरो मुदुफुल बिबारजों ओ अनला गोखा बायदिसिना गुबुन गुबुनै जाजा यो आरो दा बिनि गेजेरावनो अलाजों दाव जों माबोरै सङो होनोब्ला बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै दा अनलाजों दाउजों संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ जों
हेलौ अ
बासिनानै एबा मोजाङै गोदान साफा बिनि उनाव जोङो जेब्ला ओ माइरंआ रुयो अब्ला जों बेखौ मोनसे थाखाय लाखियो ओ बेनि उनाव जोङो दिंखि एबा उराल एबा जोङो थबसि ओ नङाब्ला जोंनि आथिखालाव ओंखारानाय मिसिनारि बायदिसिनायावबो देग्रोरनानै लायो आरो बिनि उनाव जोङो इना बायदिसिना ओ माइ मस्ला ओ सामब्राम पियास हाइजें ओ गुबुन होजायो आरो दा ओ बे फोरबायदि होनायनि उनाव माने देनानै जोङो लाखांनायनि उनाव जों गिबियावनो मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ
औ
दा बिनि उनाव ओ जोङो बेवहाय माने दानि समाव दा दैज्लां बोथोरखौ लानानै बुनो थांब्लाथ' जोङो जेरै औवा गाजा बायदिसिनानिबो संजायो नङा होमबा
औ औ संजायो खोनादों खोनादों औ खोनादों ओ खोनादों खोनादों
औ औ ओ बिनो बेयावनो जों दसे सम थाव गुबैयाव ओ औवा जाखै अफ्रानानै लानांगौ बिनि उनाव जों बेयावहाय दै होनां गौ दै होनानै ओ खारै संख्रि नांगौ बायदिखौ होनांगौ बिनि उनाव जोङो ओ बेवहाय ओ माने गोदौबोला जों बेवहाय जों एवफ्रानानै लानाय बेदरखौ होनो नां आरो बिनि उनाव जोङो जा अन गुन्दै देरनानै लाखिदोंमोन बेखौ जोङो मोजाङै सारनानै होनांगौ आहाय मुथियाव लानानै मानोना खेबसेनो होब्ला जों बेवहाय माने लद्रा खानाय एबा गथा खानायखौ जोंनि मोनो आरो बिनि उनाव बेवहाय खारै संख्रिखौ नायनानै जोङो मोदोमनो थाखाय जोङो बा हाथाय बाजारनिफ्राय एबा न'आवनो गानना लानाय गंगार दुुनन्दिया एबा दुुनन्दिया गोरलैखौ अला जोंनि मोदोमनायनि थाखाय होनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिया बि दिनो अनला ओंख्रिया जायो लोगोसेनो दा बिदि दोरोङारिनि ओंख्रिनि गेजेराव नोंथांमोननि ओनसोलावबो जेनेबा फाथो एबा बायदिसिना बायदिसिना मेस्था मैगंफोरखौ माबोरै जायो एबा जायोना जाया एसे फोरमायनो हाग ग मानोथा
औ जोंनाव फाथो फाथो एबा मिस्थाफोरखौ जानाय जायो जानायालाय ओमफ्राय माने फाथो होनना बुङोबाथ' फाथोनिफ्रायनो नारजि बानायो नालाय औ
औ
हेल' खोनादोंना बे नारजि नारजि ओंख्रि औ बे नारजि ओंख्रियाथ' जोंनियाव माने मोनसे एंगार हायो ओंख्रि बायदिस ना हेलौ खोनादोंना हेल' औ एंगार हायि माने जोंनि समाजजों औ बे नारजि ओंख्रिया जोंनि समाजजों सोमोन्दो गोनां आरोना माने जोंनि बे ओनसोलाव बा जोंनि बे गामियाव गामि ओनसोलाव नारजि ओंख्रि नङाबानो मोनसे जे कर्म माने सोलिया आरोना बे खरमानो जाबाय जेनेबा बा मानसि थैनायाव जे पस होयोना- मानसि थैनायाव पस्ट होनायाव बे नारजि ओंख्रिखौ जोंनि बे ओनसोलाव बाहायनाय जायो आरो जेनेबा मोनसे से नेमखान्थि दं माने नारजि अरगारो आरो जेनेबा नारजि अरगारनो माने नार्जि जाहैयो आरो जेनेबा नार्जिजों अमा संनानै माने खासाव जोंनि खासबा
औ